औ हेलौ औ औ खोनादों नोंथां।
औ आं
आङो बे समाव नोंथांजोंहाय बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन नामा
औ औ हागोन नोंथां ओ सावरायजागोन
औ बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै ओ गिबियावनो नोंथाङा जिबाय जिबायायदि मिथिगौ जि मिथिगौ एबा माबायदिहाय संनाय जायो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां हागोन ओ होमबा औ जोंना ओमबा बर'आारि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनना बुङोब्लाथ' गोबां मुंदांखा रोख ओ मुंदांखा मुंदांखा ओंख्रिफोर दङ जेरै अनला अनलाजों दाउ ओ ओमफ्राय नारजि अमा ना मैस्था मैस्थाजों नाजों ओमफ्राय सबायाइजों साम' बेफोरबायदि ओमफ्राय ओ बाथोनफोरबो जेरै नाफाम नाफाम ओंख्रि बेफोरबायदि आरो ना गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोरखौ जोङो मोननो हायो ओमफ्राय आ ओ बेफोरबायदिनो गोबां मुंदांखा ओंख्रिफोर आरो ओमफ्राय आरो जोंहा जाबावनाय जायो हाग्रा बंग्रानि ओंख्रिफोरबो जेरै ओ थास' थास' दिंखिया माना मु नि लेमबा ओमफ्राय बेफोरबायदिनो ओ गोबां रोखोमनि आरोना माने बर'हा ओ धोनि आरो ना ओंख्रिफोरनि गेजेराव ओमबा आङो ओ अनलाखौ माबोरै बानायो दाउजों अनलाजों मा बोरै बानायो बेखौ आं एसे बुंसै
औ
फोरमायनोसै औ होमब्ला जाहा अनलाजों बानायनायाबो गोबां रोखोमनि दङ जेरै अनलाजों दाउजों अनलाजों औवा मेवा ओमफ्राय अनलाजों थाइगिर अनला ओ ओमफ्राय खोमा बिबार अनला ओमफ्राय मोदोमफुल बिबार अनला गोबां रोखोमनि बेफोरबायदि अनला बानायनाय दङ आरो ना होमबा आङो ओ दाउ अनलाखौनो बुंसै अब्ला जोङो औ ओ जेब्ला ओ अब्ला जोङो जेनेबा अनला बानायनोबा जोंहा ओ फार्स्टआवनो ओ माइरं नांग्रोगौ जेराव जोङो बे माइरंखौ सुनानै खेरख खायाव ओ फोरननाय जायो गोरान खालामनाय जायो बिनि उनाव जोङो बे माइरं गोरानखौ ओ मा होनगोन दिंखि नङाबा ग्राइडारफोराव होनानै नङाबा उवालफोराव सौनानै ओ गुन्दै खालामनायखौ नुनो मोनो गुन्दै खालामनाय जायो औ जेराव ओ बे माइरंखौ गुन्दै खालामनानै बेनि उनाव जोङो गुन्दै खालामखांनायनि उनाव जेनेबा दाउ बेदर दङबा ओ दाउ दङब्ला बेखौ सिथारगोन नङाबा बेदर दंखायोबा बे सुनानै माने साफा खालामग्रोनानै ओ साराय लानानै सारायाव थाव संख्रि फानलु होनानै जोङो। ओ सेरग्रोयो आरो ना बेदरखौ ओमफ्राय औ सेरखांनायनि उनाव जोङो दै होनानै दसे मिनिटसोनि उनाव ओमफ्राय जेब्ला बियो ग्लब ग्लब ग्लब दै गोदौओ अब्ला जोङो बे अन गुन्दैखौ गारसनना होनानै बेयाव माने ओ एरबाय थायो आरोना बे माने अन गुन्दैयाबा जाहाथे बियो एरबाय थानायनि कार'नाबो अन गुन्दैया जाहाथे माने लद्रा लद्रा जाना हथाया बेखायनो जोङो एरबाय थानाय जायो ओमफ्राय मोजाङै मिक्स जाजोबो होननाय एरबाय थानाय जायो ओमफ्राय बियो जेब्ला एरै एरै एरैनो बिदिनो ओ उनाव दसे गोबावनि उनाव माने बियो ओ मोनहैयो आरो ना ओमफ्राय बिदिनो माने जानाय जायो आरो अनलाखौ माने दाउ बेदर अनलाखौ बिदिनो बानायनाय जायो औ होनबा बेसे थेनसै आरो ना दाउदरन ला होमबा नोंथांमोननि ओनसोलावबो मा मा ओंख्रि जायो ओमफ्राय बेनिफ्राय मोनसेसो ओ एक्सप्लेन खालामनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन दे जोंनिखबो नोंथां बुंनाय बायदिनो अनलाजों दाउ बे बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौनो जाखायो। जिहेथु ओ‌ बेनि अनगायैबो जेरै नारजिजों अमा ओ आरो सबायजों साम' एबा सबाय जों दाउबो जायो जेरैहाय नाफाम औ थास' बिसं बेफोर ओंख्रिफोरखौबो जानाय जायो आरो दा आं बेयावहाय ओ सबायजों साम'नि सोमोन्दैनो संनायनि सोमोन्दै एसे ओ फोरमायनोसै नामा
औ औ
औ जोंहा सबायाइ साम'होन एबा सबायाइ ओंख्रि बा अनला नारजि बे ओंख्रियावहाय जोंहा मोनसे नांथारग बे मोनसे ओ
जिराद दंथार जोंहा एबा जेनेबा बे खौ होआबा जोंहा बे ओंख्रिया जाया होननानै बुंजायो आरो जेरै खारै खारैखौ जोंनो नांथारगौ जायो आरो बे मोनथाम ओंख्रियावहाय ओ बेबायदिनो जोंनो बुथुमनानै लाग्रोजोबनाय जायो जों बर'फोराहाय मा ओंख्रि जागोन दिनै बेखौ जोङो बर' आइजोफोरा सङो जिहेथु बिसोरोहाय ओ नांगौ बुस्थुफोरखौ दिनै मा ओंख्रि जागोन बेखौहाय बुथुमनानै लाग्रोनाय जायो आरो थिग बेबायदिनो सबायाइजों साम' ओंख्रि संनो खालिबो जोंहा नांगोन। ओ साम' ना साम' नांगोन साम'खौ ओ दैमा दैसाफ्रावहाय खननानैबो लायनाय जायो आरो खायसे बायना आजि दाथ' बायनानै लायसै गोदो बर' आइजोफ्रा खननानै लायोमोन
म बायनानै लायोबाबबो जोङो बे साम'खौहाय हरसे सानसे सिगां लायनाय जायो एबा साननै लायो सोरबा ओ बेखौ हरसे सोमनानै दोनो आरो ओ जाहाथ थे बे साम'नि सिङावहाय हा थायो साम'आ जेरै हायावसो थायो नालाय बे हाय फोरखौहाय बिसोरो खिगारो एबा गारन गारो बेबायदिनि थाखाय बिसोरखौहाय सोमहाबनानै दोननाय जायो आरो हरसेहालागै उनावहाय सायो साम'नि दा खोनखौ गारो बिनि उनावहाय साम'खौहाय जाहाथे जानायाव सोबनायाव गबोयो साम'नि बे सिंनि मोदोमा बेखौ नायनानैहाय दान्स नाय जायो जखा लानानै साम'आबो गोबां रोखोमनि थायो ओ जेरै साम' दाहोनाय एबा गोबां रोखोमनि थायो गोलाव गुसुं बेबायदि आ बेखायनो साम' दानस'नाय जायो आरो गोलावथारखौबाथाय एसे नायनानै दानस'नाय जायो माने जाग्रा सुबुंफोरा मिथि सासै नालाय माबायदि दानोब्ला माबायदिहाय मोदोमाव गबोगोन बेखौ नायनानै दाननाय जायो बिनि उनावहाय आरोबाव साम'खौ सोमहाबनानै दोननाय जाबाय उनाव से से घटासो एबा थामजि मिनिटसो ओ लेबु नारें होनानै सोमो खायसे खायसे खामरेंगाफोरखौ होनानैबो सोमनानै दोनो जाहाथे बे साम'नि दाखोनाव थानाय मैलाफ्रा गगारथों होननानैहाय दुमनानै दोननाय जायो बिनि उनावहाय मोजाङै फुयो आरो साम'खौ गोबां बार फुयो बे फुखांनायनि उनावहाय जोङो मा नांगोन उनाव बे फुनानै सोमहाबनानै दोननाय समावनो जोंङो साम सबायखौबो जगार खालामनो हायो जोङो सबायखौ हाय एवनाय जायो एवग्रोनानै सबाय फिथाइखौहाय दोनखायो जोंनि बर'फ्रा आबाद मावनानै जेरै सबाइखौ मोनखानाय आरो खायसे बायोबो एबा सुख्रेम खानाय खौबो बायो आओमफ्राय बे सबाइखौहाय एवनानैहाय जेब्ला सबाया एसे गेस्रेम जायो अब्ला बेखौहाय जाब आथा एबा खायसे बथलजोंबो उनो आरो उनफ्लेयो बेबायदि अमफ्लेखांनायनि उनावहाय जावनानै साफा खालामनानै मोजाङै सुनानै बे बेखौ रुनानै दोनो आरो रुनानै दोनो खारै होनानै बिनि उनावहाय जे साम'खौ माबादोंमोन बेखौ मोजां सुनानै ओ सारायावहाय मोजाङैहाय एवफ्रामनाय जायो मोजां एवनायनि उनावहाय बे रुइनाय माबाखौहाय ओ ओं ओंख्रि जे सबाय रुदोंमोन बे रुनाय सबायाइखौहाय होसननानैहाय ओंख्रि बानायनाय जायो आरो
बेवहाय नांगौखिनि न'खराव जि मस्ला दं बेफोरखौबो होनाय जाबाय आरो गंगार दुन्दियाखौ बांसिन बाहायनाय जायो आरो माने सबाइ ओं जों गंगार दुन्दियानि खमबिनेसन आनो माने आलदा होननानै जोनावहाय मोनसे माबानाय दङ बेनिखायनो सबाय ओंख्रि सङोबा जोंहा गंगार दुदियाखौहाय हाय बाहायनाय जायो आरो बांसिनैहाय एबा बेखौ होयो आरो बांसिनै बेबायदि
औ नंगौ
औ दायो आरो बिदि संनानै जानाय जायो आरो सबाइ साम' साम'नि सोमोन्दै आं बुंनाय लोगोखौ साम'खौ लानानै जोंहा माबा ओ फाथार लानजायफोरबो दङ जेरैहाय सोंनाय जायो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौहाय मोनसे मा होनदों मिनिनाय बिदि लाबोनो थाखाय एबा बिसोरखौ मोनसे सोलोआारि ओ दावखोनो माबा बिसोरनि सोलोखौहाय दावखोहोनो थाखाय एबा सोलोंथाइया एसे माबाथों माने सोलोंथाइनि बिदिखौ मोजां खालामनो थाखाय बिसोर सोंनाय दंमोन आरो जे बाथ बाथ्रा लानजायो होननाय बेवहाय जे सोङो दै सिङाव लेखा लिरग्रा जेरा दा मा होननानै बेबायदि सोंनाय दङ जेरै साम' एबा जाबाबो खुरैसे जायाबाबो खुरैसे बेबायदि सोंथि जोंङोहाय मोननो हायो आरो औ ओ ओमफ्रायो ओ बेबायदिनो जानाय जायो बिनि उनावहाय आंङो बुंनो सानोदि नारजि ओंख्रिनि सोमोन्दैबो एबा नारजिखौहाय जोङो माबायदिहाय बानायनाय जायो बिनि सोमोन्दै सुंद'यै आं बुंनो सान्दों नारजि खौहाय जोंहा बर'फ्रा मोननै रोखोमै जायो एबा नारजि नार्जिया मारै जायो हबा फार्स्टाव जोंहा फाथो थायो फाथो खौ जुदि गोथाङैनो जायोबा बे फाथो जायो बेनि उनावहाय बेखौ फोरानोबाथाय जोङो नारजिनि महर मोनो आरो बेयो नारजिखौ बर' फोरा हाय ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोदों बेबो मोनसे जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि। आरो बे ओंख्रियावहाय ओन ओ म नारजिखौहाय बर'फ्रा बेबायदिबो मोनसे फोथायनाय दङ जे सोमोन्दो गारलायनायनि बेलायावबो नारजिखौ बाहायनाय जायो। जेरैहाय सोरबा सुबुङा औ थैनानै थाङोब्ला बे थैनाय सुबुंखौहाय बिदाय महरै एबा बिनि सारादु जिखुनु जायगा लानाय जायगा बे सारादु बस एबा ओ मा होनगोन मोनसे मोनसे बुंनाय दङ जोंनो खे सारादु होननानै बुङो होमफ्राय सोरनिबा सोरनिखेबा औ फानद्रा होननानैबो बुङो। बेबादियावहाय सुबुंफोरनोहाय नारजिखौ एवनानैहाय अरगार होनाय जायो आरो जाहाथे बै थैनाय सुबुंजों जोंहा सोमोन्दोआ नागारलायनाय जायो। बेनिखायनो बर' न'खराहाय नारजि ओंख्रिफोरखौहाय आलासि दुमसिनो जाहोनायबो जाया होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। माने बर' न'खराव संना जानाया आलदा खिन्थु आलासि फैयोब्ला जाहाथे बै आलासिखौ जोंहा सोमोन्दो गारलाया बेबायदि साननानै माने संनानै होआमोन होननाय खोनायो आरो औ आरो बर'फोरा फ्राय नारजि ओंख्रिखौहाय आरो गोदो सानथाम सानब्रै खालासिमबो जायोमोन होननाय खोनादों माने नारजि ओं ओंख्रिया सेवआनो बेनिखायनो जेसेबां दिन जादों एसेबांसो गोथावसिन जालांबाय थायो होननानै बर'फ्राहाय जेबो जेब्लाखि नारजि ओंख्रि सं सङो अब्ला बुरजा बिबांनि संखानानैहाय दोननानै जाबाय थानाय मोनसे खान्थि दं होननानै जोङो खोनानो मोनो आरो नार्जिनि सोमोन्दै ब्ला। औ
औ
औ दा औ औ औ ओं नोंथाङाबो एसे बुंबावनो नामा ओंख्रिनि सोमोन्दै।
औ औ नोंथां ओहो
उम
होमबा नोंथाङाथ' दायो नारजिनि सोमोन्दै बुंखाबाय। होमबा आङो ओ औ आरो आं माबानि सोमोन्दै बुंसै मा होनो थालिर फस्ला थालिर फस्लाबो जानाय जायो जोंनि
औ औ औ
माने थालिर औ औ बे थालिर मस्लाखौथ' जोङो ओ फार्स्टआवनो ओ ओ थालिरनि मादाखौसो जोङो माबानांगौ दाननो दानग्रोनांगौ थालिरखौ। थालिर दंफांखौ दानगोनायनायनि उनाव जोङो बिनि सिंनि मादाखौ लाबोनानै मोजाङै सुनानै बेखौ जोङो थुख्रा थुख्रा थुख्रा हानानै ओ लानाय जाग्रोयो आरो फास्स्टआव। ओमफ्राय बिनि उनाव जेनेबा बेखौ सेरोबा सेरो आर ना गासिबो बेखौ सेरनासो जायो आरो। होमबा जोङो ओ ओ बेयाव जेनेबा बेदरफोर दंदेरोबा बेदरफोरखौ सेरग्रोदो ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो बेयाव ओ दसेनि उनाव माने गारला संदो आरोना माने दै होनानै दसेनि उनाव ओमफ्राय जो बिदि सङो आरोना जोंनिथिं। माने इनि उनाव जोङो बे औ सोरबा सोरबा खारैजोंबो सङो ओमफ्राय गासै बारायानो थावफोरजों संनाय जायो आरो। ओमफ्राय बिदिनो गारलानायनि उनाव जोङो बेखौ बिदिनो एवनानै एवनानै बिदिनो जानाय जायो आरो ना जोंनिथि सिमपोलै बुंबाय आं माने एवै एवै जायो औ दा बेसेनोसै आरोना
औ सना समाबो जाबाय नेै दोनथ'नोसै नामा
औ औ
हेल' औ औ ओं दे